नोंथां। गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि। ओ
नोंथाङा खोना बायना?
ओ नोंथां औ।
औ नोंथां आं नोंनाव जोंनि बर' औ नोंथां आं जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै नोंथांजों सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन।
अ दे बिदिब्ला नोंथां फोरमायनानै हो एसे।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों एसे फोरमायनानै होदो।
अ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों आरो हौवाफोरनि हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आर हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय। हौवा-हौवाफोरनि गाननाय जोमनायावहाय जोङो ओ बुंनो हायो गामसा आर'नाइ आरो जोमग्रायावहाय इन्दि उम सिमा बिदिफोरखौहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिफ्रा बाहाय हायबोगासिनो दं आरो उम जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों बुं दे।
आरो जोंनि हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला ओ दख'नाखौ जों बुंनो हायो। आरो बेयावहाय जोङो बर'फ्रावहाय दख'नाखौ जों मोननै बाहागोआव बोखावदों। बेफोर जाबाय लांगा दख ख'ना आरो अग्रं दख'ना लांगा दख'ना होनोब्ला ओ जोङो उम जेरबाया आरो बिथायावबो थेबनायखौ जोङो
औ।
ओमफाय आरो जोङो अग्रं दख'ना होनोबा जों बे मेख्ला बायदिखौ जोङो अग्रं दख'ना होनना बो बुंनो हायो। बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि आगरफोर एरो जेरैहाय हाजो आगर दावराइ मोख्रेब आगर गुबै बायदि रोखोमनि जोङो आगरफोर एरना नै जोङो गानो। आरो बेफोर आगरफोरखौ गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा गाव गावनो दानानै सोरजिनानै गाननाय जायोमोन आरो ओ बेफोरनि गाबफोरखौहाय बिसोरो फिफांनि बिलाइ बिबार बायदिफोरखौहाय लानानै बिसोरो बे गाबफोरखौ सोरजिनाय जायोमोन।
औ।
आरो बिसोरो माइ माइ ओ माइदि होनानैबो बिसोरो दख'नाखौ सोंनाय जायोमोन आरो बेखौ जों दा सिमबो सोंनाय नुनो मोनो आरो जोंनाव बर' हारियाव मोनसे दख'ना दंबाव वो बे दख'नाया जाहैबाय दख'ना थावसि बे दख'ना थावसिखौ जों ओ जोंनि बर' हारियाव खेराइ फोरबो होनायाव गाननाय जायो। बेजों लोगोसे आरो बेखौ हिन्जाव हिनजाव गोदानफोरनोबो गानहोनाय जायो बे दख'नाखौ हाबा जायो हिनजावफोरा मोनगाना होननानै फोथायनाय दङ बेखौहाय जाय हिनजावा हिनजाव गोदान जादों। बे हिन्जाव गोदानखौसो जों गानहोनायखौ नुनो मोनो। आरो बेवहाय बेवहाय आगर गुबै आगर एरनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बेखौहाय दौदिनिफोरखौबो जोङो गाननानै मोसानायखौ जोङो खेराइ फोरबोआव मोसानायखौ दौदिनिफोर गान्नानै मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो।
ओं नोंथां।
जोंनि बर' हारियावहाय गोदोनिफ्रायनो सोरजि बोखानाय माखासे गानग्रा जोमग्राफोर दङ आरो बिनि गेजेराव गोग्लैबावो जोंहा आर'नाइ। ओ जोंनि आर'नाइया जाहैबाय जि आइटेक मोननाय मोनसे बर'नि दोरोङारि जोमग्रा बेखौहाय जोङो गोदोनायावहाय लानाय जायो बेखौ खौहाय जोङो मेल मिथिंफोराव गेदेर सुबुंफोरखौ मान बावनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेखौ जोङो बर' हारिनि मोनसे गोथार नेरसोनथि होननानैबो बुंनो हायो मानोना जोङो बेखौ गोदोनि समावहाय जोङो खोनाबो खोनाबोनो मोन्दों जे। दावहा नांनो थाङोब्ला हरसेयावनो दानाय आर'नाइखौ बेहाय जोङो दावहारुफोरनो गान हरनाय जायोमोन।
औ नोंथां।
बेयावहाय फोथायनाय दंदि बे आर'नाइफोरखौ गानहो हरबा। दावहाखौहाय मोजाङै मोजां देरहाबोयो आरो जै जै मै मै जानानै फैयो होननानै दावहारुफोर ओ गोदोनि समनिफ्रायनो फोथायनाय दङ बेनिखायनो बे आर'नाइखौ ओ जोङो फाहार आगर आरो हाजो आगर बिसोर आगर गिदिर बेफोरावहाय जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरो बेफोरखौहाय जों बायदि रोखोमनि गाबफोर नुनो मोनो। जेरैहाय गोजा, गोथां, गोमो गुफुर बायदि बायदि गाबनि रंगिना संगिना ओ आर'नाइफोर बानायनाय जायो बेखौहाय जोङो गिदिरफोरखौ मान बावनो थाखाय मेल बिथिङावहाय मान बावनो थाखाय सोरबा गिदिरखौ बिसिनखौ सनमान होनो थाखाय थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां गानग्रा जोमग्रा दोरोङारिफोर दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला इन्दि सि जोमग्रा दङ बे इन्दि सिखौ जोंनि बर'हा बर' आइजोफोरा गावसोरनो दानानै लुनानै सोंनानै दानाय जायोमोन। बेयावबो बायदि रोखोमनि आगर फिसा फिसा बैग्रि आगर बायदिफोर आगर एरनाय जायो।
औ नोंथां।
लोगोसे जोङो मुगानि जिफोरबो गानोमोन बेखौहाय इन्दि सिफोरखौहाय जोङो गोदोनि दिनाव मानो सोङोमोन होनब्ला इन्दिनि जिजों मोदोम मानायफोर आरो मोदोमाव माबाफोर गोजांनायफोराव गोजांनायखौ गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बाहायनाय जायोमोन। आरो मोदोम माननायफोरखौबो खारो होननानै फोथायनाय दङ। बेयावहाय जेबो बेराम आजारफोर जाया। होननानैबो फोथायनाय दं मानो होनबा बियो मोनसे मिथिंगायारि मोननाय बेसादजों बानायनाय बेखौहाय। एम्फौ-लाथाखौहाय एम्फौ-लाथानि फिथोबजोंहाय इन्दिखौ इन्दि खौहाय बानायनाय जायो बेखौ गोदोनिफ्रायनो आजै-आजौ समफोरनि समनिफ्रायनो बानायबोनाय जादों बा खालामबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे सिमा जि‌ फोरा दानाय जायो। सिमा जिफोरखौ जोङो जि उल बायदियै गोदोनि समाव बाहाय नाय जायोमोन। बेखौबो जोङो गोजांनायनिफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय गोदोनि बर' ओ बर' सेंग्राफोरा गावखौ गोजांनिफ्राय गोजां-गोजांनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बे जिफोरखौ साखानानै गोदोनायाव ला‌ नाय जायोमोन आरो ओम बेफोर जिफोरखौ बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय नुनानै मिथिंगानि दैमा-दैसा, बिफां-लाइफां, हाजो-आला, हाजो-हाला बायदिफोरनि फ्राय नुनानै बेफोरखौ बिसोरो सोरजिनानै दानानै-लुनानै बर' सेंग्राफोरनोबो गानहोनाय जायोमोन आरो गाव गावबो गानहोनाय जायोमोन।
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां ओ सोरजिबोनाय माखासे गानग्रा-जोमग्राफोर दङ ओ जो-जायफोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां ओ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां। नोंथाङा दा माबाफोरखौ फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां बिदिब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि बे फिथा, एन्थाब, लारु देनाय नि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै नोंथांनो। ओ जोंहा फि था एउ-फिथा देनो थाखाय एबा फिथा बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइ नांगो माइरं नांग्रोगौ जायो बे माइरंखौ जोङो माइनिफ्राय ओ मोन नाय जायो माइखौहाय मिलावहाय सौहैनानै एबा गोदोनि दिनाव ओ उवालावसो देनाय जायोमोन बे माइ खौहाय उवालाव देनानै ओ बेखौ जावनानै जाहाथे बिगुरा खारो बेनिफ्राय जोङो माइरं दिहुननानै बे माइरंखौ सुना नै लानानै जोङो ओ एसे फोराननानै दोनोमोन जाहाथे दैया सर'यो ओ बिनिफ्राय जोङो बेखौ आरो फिन खेबसेबाव बे जोंनि माइरं सु खानानै लानायखौ दसे उनाव ओ उवालावहाय देनानै लानांगौ जायो। बेखौ एसे ओ देग्लिबाय थानांगौ जायो जाहाथे जोंनि बे माइरङा गेब्लेयो गेब्लेनानै अन गुन्दै महराव गुन्दै महरावहाय ओ महर सोलायो जायखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो ओ देनानै लाखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ एरन-बरननानै लानांगौ जायो गुबुन मोनसे जायगायाव ओ जेरै- गामलाफोर औ थौफोर बेफोरावहाय ओ बेयो जोंहा फि‌ था खालामनो थाखाय जोंनो सिबिंनिबो गोनांथि जायो ओ सिबिंखौ जोङो न'आव गैयाब्ला बाजाराव लाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोङो बिखौ सुनानै फोराननांगौ जायो ओ बेखौबो जोङो उवालावहाय देनां‌ खौ जायो उवालाव देनानै जोङो बेयावहाय ओ सिनि होफानाय जायो। सोरबा-सोरबा सिनि होआलासे गुुर मेथाइबो होनाय जायो ओ बिनि उ नाव जोङो देखांनायनि उनाव बेखौबो आरो फिन खेमसेबाव बर'नानै लानानै ला आलादा खुरैयाव एबा गामलाफोराव लानांगौ। ओ बिनि उनाव जोङो फिथा बानायनो थाखाय ओ दै। दै गुदुं नांगौ जायो गारहा अदाबावहाय जोङो गारहा जायखौ जाय दै दोनो बेयावहाय जोङो दै दैखौहाय गुदुं खालामनानै लानांगौ। ओ बिनि उनाव जोङो बे दैखौ गुदुं खालामनानै लानानै। बिनि सायाव जोङो ओ खुरै फोरजों फिथा हामनाय जायो। खुरै नङाबा आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा नै ओ सा साहा सरग्रा जायखौ आदानि बुङो बेजोंसो जोङो बानायनाय जायो ओ फिथा बानायग्रा होननानै बुंनाय जायो। जायो ओ फिथा बानायग्राजों जोङो। ओ अनखौहाय। सिगां होनानै अननि सायाव जोङो ओ सिबिंखौहाय एसे होनानै आरो बिनि सायाव जों फिन खेबसेबाव बेबायदिनो खालामनानै बेखौ बुंजासे खालायनानै जोंनि बे फिथा बानायग्राखौ बुंजासे खानानै जोङो ओ बे जोंनि अदाबावहाय जा जे दै जादोंमोन गारहायाव बेहाय होनाय जायो आरो आरो बिनि उनाव जोङो खोबनाय जायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो। जायखौ बुङो कुकार बा ओंखाम संग्रा बेयाव जोङो बानायनाय जायो।
बेयाव बानायोबा थाबसिन मोनसिनो होननानै सुबुंफोरा बुङो ओ जोङो फिथाखौ हायो बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो जेब्ला फिथाया मोनगोन। अब्ला जोङो बेखौ जानो हागोन आरो आथिखालनि मुगायाव फिथा सावनानै जोंहा गोबां रांबो खामायनो हायो। ओ बुंनो थाङोब्ला ओ फिथाया मोनसे ओ सासे सुबुंनि नख'रनि रां खान्थियारि जेंनायाव गोलैनायखौ हेफाजाब होनो हायो मानो होनोब्ला जोङो फि था देनानै फानोब्ला थाइसेयावनो जि रां मोनो बे जि रां रांखौ ज ओ रांखौ जोङो फिथा फाननानै मोननो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो सानसेयावहाय बाजिथासो फाननो हायोब्ला जोंहा एसेबाबो रां मोनो बे रांफोरखौ जोङो जोंनिनो जेन'बा गाननाय जोमनायफोराव मालाबाफोर समाव फैसाफोरा थोआ जायोब्ला जों बेफोराव होदेरनानै गाननो हायो आरो जानाय जानाय लोंनायफोराव जेन'बा मैगंफोर गैयाब्ला जोङो। फैस आखायाव फैसा गैयाब्ला जोङो बे फैसाजोंहाय जोङो मैगंफोर लाबो बोनानै जाफैनो हायो बेबायदिनो जोंहा फिथा सावनायनि सावनानै फाननानैबो जोंहा गोबां रां मोननानै जोङो न'खरनि माखासे। रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय जेंनाफोराव जोङो एसेबाबो हेफाजाब मोनो। बेबायदिनो जोङो फिथाखौ ओ साहाजोंबो जानो हायो बा ओरैनोबो जानो नो हायो सोरबा सोरबा ओरैनोबो जायो बिनि उनाव जोंहा दङ'। लारु जाय बर'निबो मोनसे बर' बर'नि मोनसेबाव ओ जाग्रा दोरोङारि जाग्रा ओ बेखौ बानायनो थाखाय जोङो बेबायदिनो जोङो अन देनानै लाग्रोनांगौ जायो। अन देनानै लानानै जोङो बेखौबो एखे रोखोमै खालायलाङो। उनावहाय जोङो।